हेल' हेल खोनादोंना
हेल'
हेलौ खोनादोंना हेल'
हेलौ
औ खोनादोंना
खोनादों नोंथां
खोनायाखै नामा
नोंथाङा मा खालामदों
आं दायो ओरैनो दङ
नोंथाङा फ्रिब्ला मोनसे सोंनो हागोन ना नोंथाङा फ्रिब्ला आं मोनसे खोथा सोंनो हागोनना
औ हागोन
बैसागुखौ बैसागुखौ माबायदि फालियो आरो मा समाव फालियो बेखौ एसे फोरमायना होलाय
औ औ बैसागु होननानै बुङोबाथ' बैसागुआ जोंनि आसाम हादरावनो फालिजानाय मोनसे फोरबो बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिर रंजाथाव फोर होननानै जोङोहाय मानिनानै लानाय जायो बैसागुखौहाय जोङो गाहाय बैसागुखौ जोङो उदां बोथोर मा होनो बेखौ फालिनाय जायो माने उदां बोथोरावहाय जों फालिनाय जायो बैसागुखौ जोङो बैसाग मास नि बैस मासनि से थारिख रायजो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ जों मोननै मोननै रोखोमनि फालिनाय जायो जेरै मोसौ बैसागु मोनसे आरो मानसि बैसागु मोनसे गिबिगोज जोङो मोसौ बैसागुआ सिगांग्रो जागोरो मोसौ बैसो बैसागु होननानै बुङोबा जोङोहाय मोसौखौहाय मोसौखौ जोङो एप्रिल दाननि जिब्रै थारिखआवहाय सुफैनाय जायो मोसौखौ आरो जों बेखौहाय मा होन संख्रान्त होननानै बुंनाय जायो आरो जि म सखौ जोङोहाय थुखैनो थाखाय बा साजायनो थाखाय जोङो बेखौ गोदान बोसोर जों सोलायहोनो थाखाय जों मोसौ सौनो माला सुनानै गानहोनाय जायो बेयाव जोङो लाव फान्थाव लााव फान्थाव थाइखा आरो फाइभ हा हालदै। बेफोरखौ जोङोहाय मोसौनोहाय माला सुना गान। होननाय जायो लोगोसे। गेजेरावहाय मोखोना बिबारबो। होफानाय जायो। बेखौ जोङो थटिउल। टिउवेल जजोंहाय जिरनानै। औवाखौ टेवोल बानायना जि। नानै जोङो माला सुनानै गानहोनाय जायो बिनिफ्राय जोङो मोसौनि। मोदोमावहाय मोसौ। खौहाय जों ङो साजायनो थाखाय मोसौनि मोदोमाव फोथा थुनानै होनाय जायो बे फोथाखौ जोङो दोफिनि हांगार बा साराय बेफोरनिफ्राय हख'नानैहाय जोङो थाव गो थांजों फुननानैहाय औवाजों औवाखौहाय गथाथा दाननानै बा थालिरनि जे देन्था थायो बे जोंहाय जोङो फोथा थुनानै होनाय जायो मोसौनि गासिबो मोदोमावहाय बेजों लोगोसे जोङो बेखौहाय मोसौखौहाय बोसोर गोदानावहाय इ बोसोर गोदानाव संक्रान्ति दिनावहाय लावथिजों बुनो हामा होननानै मोना होनना दिगिलि लावथि आरो रायदों बेफोरखौ लानानै बुनाय जायो बेफोरखौहाय ओ जाहारफोराव थांनानै लायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे मोसौखौहाय जाहोनो होननानै जोङोहाय सौराय एवनानै मोसौनो दौनायखौबो नुनाय जायो
औ
यो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसौखौ जेब्ला फोथाफुनखाङो आरो मालागानखाङो अब्ला जों मोसौखौ थुखैनाय जायो थुखैनाया जोङो सोरबा सिगां समावथ' बिलोआव लांनानै थुखैयोमोन दानि जुगावथ' आथिखालाव न'आवनो थु थुखैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो लोगोसे हाय न'आवहाय थुखैखांनायनि उनावहाय मोसौखौ दुब्लियाव होलाङो होननानै जोङोहाय जेखिनि लाव फान्थाव थाइखा हालदै हानानै लानाय जायो बे बेखौहाय जोङो सारै सारै मेथाइ खनै खनैहाय दुब्लि सिंजाय होलांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बेनिफ्राय जोंहा बैसागुनि गिबि सान होननानै बुङोबा एप्रिलनि जिबा थारिगावहा बैसागनि एक थारिक गोगलैयो। बेयावहाय जोङो बैसागुनि से थारिखआवहाय ओन्दैफोरा हाय गेदेरफोरखौहाय मान लायो आरो गेदेर फोरा ओन्दैफोरनोहाय बोर होयो बे खौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ
जोङोहाय से थारिखावहाय न'खर न'खर थांनानै थांनानैहाय मान लालायनाय बा खुलुमनाय बोर होनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। ओैरैनोथ' सिगां समाव जोंहा बैसागुआहाय स्नि दिन जायो बा फालियो होननानै मिथिनो मोननाय जायोमोन। नाथाइ दानियाथ' आथि थिखालाव जोङो फ्रायैनो सानबा बा सानब्रै बेफोरखौनो जों फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। जोंहा जोंहा आरो बैसागुखौहाय बैसागुखौ से थारिखाव हानिफ्रायनो ओंखारनाय जायो जोंथिंथ' दस्रा थिंजाय नै थारिखफोरनिफ्राय ओंखा ओंखारनायखौ जों मिथियो नाथाय जोंथिं से थारिखआवनो ओंखारनाय जायो मानो होनोबा जों थिंजाय जों गामियाव हाय जों गामियाव जे गामि दैदेनगिरि गावबुरा सेकेटारि थायो बेफोरखौ जोङोहाय मान होनो होननानैहाय जोङो से थारिखावनो ओंखारनाय जायो। लोगोसे लोगोसे से जोङो हाय मान ला मानला होखांनायनि उनावहाय बैस बैसागुखौहाय गाजा गोमजायै रंजानाय जायो। आरो मोनसे खोथाखौ आङो नोंथांनो फोरमायलांनो बावदों। जोंहाहाय से संख्रान्ता संक्रान्ति जायो। बे समावहाय जोंहा हाय मा गोदोनिफ्रायनो जे गोदोनिफ्रायनो फोरमायबोनाय दङ जे बे संक्रान्ति खालिहाय जोङो गोखा गोखै बेफोरखौहाय हाग्रा ग्रानिफ्राय बुथुमनानै जानाय जायो। बेमार आजार बारग'यो बा हामो होननानै। जोङोहाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय नागिरना जानायखौ मिथिबोदों बेयावहाय जोङो सेजौ सेथा मैगं बुथुमनानै जायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों आरो।
औ
बेनिफ्राय जोङो बैसागुखौ मोसानो रंजानायाव जों मिथिंगा सिख्ला मोन सेगुरि मोनसे ग्रुब आरो बिहामजो पारटि मोनसे ग्रुब आरो गथ' गथायफोर मोसानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा? बैसागु मोसानायाव जे मा मा दामजु दामो आरो मा मा गानो बेफोरनि बागै?
औ हागोन। बैसागु मोसानायाव जोङो हिन्जावफोरा गोमो बिदन आर'नाइ जोमग्रा जान्जियाव आर'नाइ ब्लाउस गोजा फोथा गोजा देलायनानै गाननानै नै मोसानाय जायो। बिदिनो हौवासा फोर गामसा गोथां गिन्दि सायाव आर'नाइ गस्ला आर'नाइ जान्जियाव खानानै मोसानाय जायो। ओमफ्राय दाम जुवा दल सेेरजा। गरखा जाबस्रिं जथा। उम।
उम हारमुनियाम बायदि आरो।
हारमुनियाम बे बेफोरखौ लानानै जोङो खुगा मेथाइजों मोसानाय जायो।
औ औ। आरो बिनिफ्राय नोंथां मोनथिंहाय माबायदि मोसायो बा माबायदि ओंखारो बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनियाथ' एक थारिकाव जोंङो मोसानाय जाया दुइ थारिखनिफ्राय मोसानाय जायो।
औ औ।
बेवहाय सेंग्रा सिख्लाया एक्स्रायै मोसायो आलादायै। आरो बोराय बुरिया आलादै आरो गथ गथ' हानजाया आलाद मोसायो। मोनथाम रोखोमनि जायो।
अ।
सें सेंग्रा सिख्ला जयै जायो आरो।
औ औ। आरो नोंथांमोनथिं मोसानायनि मोननाय जे मोननाय जे न'खर न'खराव दान हरनाय जायो बेफोर दान हर नाय रां बा माइरंफोरखौहाय नोंथांमोननिथिं खालामनाय जायो। बा बोरै बाहायो।
औ बेफोरखौ जोङो मोसानानै मोननाय रां आरो माइरंफोरखौ माइरंखौ फाननानै ओ जोङो खाना जानाय जायो आरो माखासे दथुमनाय जायो बे जोङो नांगौ ओम दामग्रा जेरै खाम सिफुं सेरजा बायदि बायदि बेफोराव जोङो बाहायनाय जायो माखासेखौ दोनथुमनानै
औ। आरो मोसानाय जायो नोंथाङा औ औ जों माने नों बेसेबां दिनसिमखौ बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथांमोननिथिं
औ जोंथिंजाय सानबा जायो गासै। एक थारिकनिफ्राय लानानै बा थारिखसिम सानबा नोथांमोननिथिंलाय
औ औ। जोंथिंहाय बैसागु न'खर न'खर दान हरनाय बा माइरं फोर फैसाफोर जेरै हर ओ गोदो दानखौ ओरैनो हरा माने
औ।
सोरोहाय न'खरनि जे मानसि गारजेनफोर नङाबा रां हरनायानो जाहैबाय जोंनिफ्राय जे मोसायो न'खराव मोसाहैयो सेंग्रा सिख्ला बा बोरे बुरिबा बिहामजो फार्टि बिसिफ्रा माने बोर मोननो लुबैनानै सो माने बे दानखौथ' हरनाय जायो नालाय बेनि फ्राय जोङो बे दान खौहाय बे दान मोननायखौ जोङोहाय बैसागु लास्ट हिसाबै जोङो रंजानाय लास हिसाबै माखासे खिनिखौ जोङो पिकनिक जानाय जायो। गामियावाबनो रंजानो थाखाय। बिनिफ्राय जों आ आरो बाखिखिनि फैसाखौ ओमफाय ना-नांगौ खिनियाव बाहायनो थाखाय उन समनिफ्राय जोंनोहाय जाहाथे गामजुफ्रा गाज्रि जायोबा बायदे नांगौ जायो नेक्स्ट बो बोसोरनि थाखाय जों फैसाखौहाय दोनथुमनानैहाय दोननाय जायो माने उनावहाय जाहाथे प्रब्लेम जा फैया बिनि थाखाय माने जोंनावहाय फैसाखौ दोनथुमनाय जायो आरो दा बिदिबा नोंथां दोनथ'नोसै दान्दिसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम